अ नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामदोबा?
नै नोंथां आङो जिरनानै दङ
आतसा आतसा आतसा आतसा ओमफ्राय नोंथां मोनानि जामुंफोरखौ जाखांबायमोन?
औ जाखांबाय नोंथां औ
मा मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रिया ओरैनो ओ थास बिबारजों बयलार
आतसा आदसा आदसा
ओमफ्राय नोंथाङा मानिबाबो सोमोन्दै रायजलायहरगोन नामा?
आतसा आङो सोमोन्दोआथ बेनोसै नोंथां बे दानि ओ दाथ बुहुत गरम ओमफ्राय दा नों थास बिबारजों आं नोंनि ओंख्रिनि सायाव सोंसै थास बिबारजों मा होनदोंमोन नोंथां
थास बिबार जों ब्रयलार
थास बिबारजों बयलार थास बिबारखौ नों ओ कि मा माबायाव बांसिन मोनो आरोखि? ओमफ्राय मा मा सिजननिफ्राय मोननाय जायो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय
औ दे दे थिग दं
सिगोन आरो
आसा आसा आसा
नोंथांमोननिखै दा मोना नामा थास' बिबारखौ
थास' बिबारखौ जोंनिखै बारा नुनाय जाया नोंथां बारा नुनाय जाया
अ
बेखायनो आं एसे मिथियैखाय सोंनाय जाबाय आरो आङो बिदि जायाखै नोंथां
ओमफ्राय बे बिबारखौ मा माजों बांसिन जानाय जायो नोंथां
बे थास' बिबारखौथ' ना गोरानजों जायो । ओमफ्राय अमाजोंबो जायो बयलारजोंबो जायो । ओमफ्राय बेवहाय माने खोरदैफोर आरि होनांगौ आरो माने मानैनि थाखाय
आदसा आदसा आदसा आदसा आदसा थिगैनो दं नोंथां ओमफ्राय नोंथ नोंथाङा आंनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैयो नामा
मिथिनायाथ' बेनो नोंथाङा माने गोदोनि बर'फ्रा मा मा जायोमोन बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? होनो हागोन नामा माने बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर होनोबा
बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ' जोंना गोदो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा माने बांसिन हाग्रानि ओ बेन्दों बेनला बिदिनो हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौनो बांसिन जायोमोन नालाय
आङो गोदोनि जामुं हिसाबै आं बर'फोरनि बर'फोरनि जाग्रा हिसाबै मोनसे जाग्राखौ आं गोसो गोसोआव फैदों दा आं बेनि सोमोन्दैनो एसे फोरमायना होनोसै ।
औ औ
बेनो जाहैबाय जोंना मानासाव मोनो ओ खेरा दाफिनि दाफिनि होनो ओमफ्राय माथिगालदाबबो होनो बेखौ बर' फ्रा गोदोनिफ्रायनो जाबोदों जाबोनाय हिसाबै जों दा फैयै फैयै नैबे फैनानै बर'नि जि आइ टेक केकावबो हाबलायबाय आरोखि बे बुस्थुआ बे खेरादाफिनिखौ ओ मथा मथि बैसागोनिफ्राय मोननाय जायो नोंथां । बैसागोनि बैसागोद्रायावबो मोनो मोननाया खिन्थु ओरैनो मोनलाबाया बेखौ बिसेसकि जों जोंनि मानासाव
मानासाव मोनो आरो दा बर'नि जि आइ टेक मोननाय ओंख्रिया मा मा एसे फोरमायना होनाय
बर'नि जि आइ टेक मोननाय ओंख्रिया जाहैबाय एकजाक्टलि आं बुंनो हाजोबबाय नंला खोमा नोंथां आं दा बेखौ मोनसे होनबाय
ओमफ्राय
ओमफ्राय ओ अनला जों दाउबोमोन नामाथाय नोंथां आं एसे नायफिन नांसिगोनसो नोंथां बेनि सायाव आं बारा न' गोसोआव गैला नोंथां माने गोसोआव थालाय लांला माने अनेक खामानियाव बेस्थ' थायो नालाय नोंथां।
नोंथाङा गाज्रि मोननाङा आङो मालाबा सम मोनबा नोंथांनो खोन्थाफिनगोन नोंथां।
अके अके आंनि मिथिनायाव माने बर'नि जि आय मोननाय ओंख्रि ब्रा आं एसे फोरमायना होनिसै।
दे दे दे दे नों हायोबा फोरमायना होदो।
बर'नि जि आइ मोननाय ओंख्रिफ्राथ' बेनो खेरादाबसिनि ओमफ्रायहाय अनलाजों अनला एम्फौ लाथा ओमफ्राय जेनेबा एम्फौब्लाथा इदिखौ इदिया मोनाखै आरो इदिनो अन लाया मोनबाय ओमफ्रायहाय नारजि हाय औमफ्रायहाय औ। ओमफ्रायहाय ओरै जोंहा सबाय दाव मोनबाय। ओमफ्रायहाय जौ गोरान जौ गिसिफोराबो जोंहा जि आइ मोननानै दं आरो। ओमफ्राय मा होनो अनलाजों अनलाजों जेनेबा मा मा जा
आरो अनला औ औ ।
ओ मोजां खोनाला माने नेटनिसो प्रब्लेम जादों नामा?
माने नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ माजों माजों जानाय जायो ओमफ्राय मबोरै सं
आतसा आसा आसा अनला ओंख्रिखौ बिसेस खि बर' हिसाबै जों अनला ओंख्रिया जोंनि थाखाय बिराद आरोखि गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय मोन जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनांसिगोन। अनलाखौ बर'फ्रा बांसिन बिदिनो दाउजों जायो मेवाजों जायो ओ बर'फोराथ' माने फुरा दाउजों मेवा सरि सरि मेवाजों अनला दाउ ओरैबायादि गोथाव मोनो। माने बर' फोरनि बिराद मोनसे फेभरेट ओंख्रि होननांसिगोन आरो बे ओंख्रिखौ। ओमफ्राय नोंथाङा मा होन्दोंमोन मानि सायाव माबोरै होनदोंमोन दहाय?
ओमफाय माने अनलाजों मेवाइ बा अनलाजों दावउफोरखौ मारै मारै संनाय जायो माने?
आदसा आसा सा सा संनायाथ' जाहैबाय अनलाखौ बानायनायनि सिगां जोङो माइरं नांग्रोगौ।
औ ।
माइरंखौ जोङो सिगां दैयाव सो सोमना लाग्रोनांगौ जायो ओमफ्राय माइरंखौ दै सो सोमना लानानै दसे दैयाव सोमहाबनानै बोखांनानै बेखौ जोङो गोदोनि मानसिफोराथ' दानि बायदि उवाल माबा ग्रिन्डार सिडार गैयामोन उवाल माबायोमोन सानद्रिजोंनो मिस मिस एकेबारे देग्लिनानै बेखौ गुरा खालामो आरोखि गुरा खालामनानै ओ बेखौ सालिनानै ओ बिदिनो माखासे माबा नांगौफोरखौ माबाना लाग्रोबाय। जगार खालामना लाग्रोजोबबाय अनलायाव मा मा इउस होयो मा मा बाहायो बेखौ
दानि
ओ अनला दडाइरेक्ट माबायाव संनाय जाबाय आरखि
उम उम । अनलाया ओमफाय मोनबेसे रोखोम थायो? अनलाया मोनबेसे रोखोम थायो?
आदसा आदसा अनलाया बिसेसकि जोंनि बर'नि माबायाव मोनै रोखोम थायो मोनसे जाहैबाय ओब बर'नि हिसाबै बर' फ्रा हाबायाव बाहायो हिसाबै मोनसे हालदै होयि अनला आरखि अनला गुफुर बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय बे हालदै होनाय बेखौ जोङो बर'फ्रा हाबायाव बाहाया ओमफाय बे ओ बर'नि हाथासुनियाव जोंना ओ मानो
मोननै मोननै होनांसिगोन मोननै सिस्टेमनि थायो होनांसिगोन जों अनलाखौ
औ
बर'नि गुबै हाबायाव माने हाथासुनि खुरनायाव बे हालदै होयिखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां
औ
आमफ्राय माने जोंहाथ' गोदो ओदो ओंखाम ओंख्रि संनाय समाव माने बांसिनानो थाव बाहायनाय जामोन नालाय
औ ओमफ्राय थावनि अनगायै जोङो ओम जेनेबा मा बेसादखौ बाहायनाय जायोमोन माने आं खोनानो मोन्दों माने गोदो बर'फ्रा थाव बाहायामोन जाहैदों
ए गोदो बर'फ्रा बांसिन थाव बाहायामोन बे बाथ्राया नोंगौ सैथो बिनि बद दल बर'फोरा सोरबा रुनानै जायोमोन नोङाबा जोङो ओ खारैखौ इउस खालामोमोन आरखि नोंथां बे खारैयाबो बर'फोरनि मोनसे बियाद
औ
जों सम्पद होनांसिगोन
औ ओमफ्राय जौ जौनि बागै एसे फोरमायनो हानागोन नामा नोंथाङा
सातसा जौनि बागै आंनाव बारा नले गैया नोंथां अब्लाबोा जाखिनि हायो बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो हागोन हानाया खिन्थु बारा हानाय नङा आर नोंथां जौखौ जोङो बर'फ्राथ' गोदोनिफ्रायनो बाहायबोयो हिसाबै
औ
माने बर'नि जि आइटेक मोनलायनायबो जाहैबाय जौवा जौआ मोननै सिस्टेम थायो जौ गिसि आरो जौ गोरान बेनिफ्राय जौ गिसिखौ बानायनोबा जोङो सिगां ओ बुहुत प्रसेस दं आरोखि जौगिसि बानायनायनि प्रसेसा सिगां जोङो ओ माइरंखौ मा होनो बिदिखौ संनां ना रुनाय होनो
ओंखाम बायदि माइरंखौ नङा माइरंनि इंखुरखौ आरोखि माइरं गथाखौबो होयो बांसिन माइरं एंखुरखौ बाहायो जोंनि बर'फ्रा । ओ ओमफ्राय
फुरा संनानै माबायाव फेनलाग्रोबाय फेनलाखांनानै बेवहाय मोनसे मेडिसिन होननांसिगोन बेखौ । बर'फ्रा एमाव होनो बे एमवखौ फोनना हो
फोनना होबाय एमावखौ फोनना होनानै
प्लास्टिक सोरबा बायदिया प्लास्टिक बाहायो सोरबा बायदिया बिदिनो थालिर-थालिर बिला बाहाया गोदोनि मानसिफोरा माबा बाहायोमोन बै दुदालि नि बिलाइ बे दुदालि सोरबा बायदिया दोनोमोन आरोखि ना बे माबाखौ ए बे मेडिसिन फोननाय बा एमाव फोननाय मा माबाखौ आरोखि एंखुरनि बे संनायखौ ओमफ्राय खोबनानै दोननोसै बिदिनो
बिदिनो सानथाम सानब्रै खौ गोदो थ' खारदै गैयामोन उम गोदो खारदैनि बदल मा होनो?
जौदु बाहायोमोन हानि दानाय जौदु बे जौदुआव सोना दोनबाय। सोना दोनखांनानै बेखौ बिदिनो उम मा होनो? सोरबा बायदिया बोसोरसे गाहाम दोनोमोन आरोखि ना? दोननानै बिनि रोसिखौ लोंनाय जायोमोन आरोखि । औ जाथ'सिगोन नोंथां दे-दे ।